औ खोनादों
अ औ औ दा नोंथांनियाव औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों। दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंहांदों नोंथाङा आंनो फोरमायना हरनो हागोन ना फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथाङा सोंलाय। औ खोनादों।
औ आं दा आंनि सोंथिया बेनो जे ओ सासे आइजोआ एबा सासे ओ बर'आइजोआ गंसे नखरखौ माबादि सालायलांनो हायो एबा गंसे नखरखौ माबादि सामलायलांनो हायो बेफोरनि फारसे नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन औ
हेल'
औ खोनादोंहा नोंथां हागोन।
औ औ दे बिदिब्ला फोरमायदो।
सासे आइजोआ माने नआवनो थानानैहा ओ गथ' गथाय खो नायनो गोनां जायो। जोंनि बर आइजोफोरा बांसिन सिनानो जेनेबोला साख्रि बाख्रि मावनाय गैया नालाय। ओ निखायनो जोङो ओ नखर खौहा बेंलाङो आरो नआवनो थानानैहा ओमफ्राय जोङो दाउ, अमा बोरमा फिसियो बेबायदिनो ओ जोङो फिथाइनि बिदिनो रां खामायो आरो सोरबा बि दिनो हाजिरा मावनो थाङो। ओ सोरबा बिदिनो दाउ अमा फिनानै गाव गावनि नखर'खौ दैदेनलाङो आरो जेनेबा ओ फिसाइनि खामायनायाबोथ जथेस्थ जायाना जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय औ बिनिखाय ओ जोङो जेनेबा नआवनो थानानैहाय जोङो हावस जानानै जेनेब्ला बेफोर खामानि खौ मावोब्ला जोंनि नखरफोरा बि बिदिनो सुफुं जानाय मोनो आरो गथ' गथाय फरायनाय बा माबा मोनसे ओ नांगौ जानाय मुवा बे स नखराव आंखालफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो आंनि बुजिनायाव बेनो आरो औ। नोंथाङा माबाफोर बुंगोन इनि सोमोन्दै
औ थारैनो हागोन। दा जोंनि ओनसोल एबा जोंनि समाजाव जों नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा? जे न नखर गंसे जानोब्ला जोंनो गंसे मोजां नखर जानोब्ला सासे आइजोनि गोनांथिथार एबा सासे बिमानि गोनांथिथार नङा होमबा नोंथां खोनादों ना?
औ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ औ खोनादों नंगौ।
होनो थाङोब्ला जोङो सासे आइजोखौ जोङो सासे मोजां बिमा महरै मोननो हायो अनसलि बिमा महरै नङा होमबा? खोनादोंना?
नंगौ नंगौ।
थिग बेबादिनो बिथां आइजो मोना गंसे नखरखौ गोबां सामलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय संनाय खुरनाय मावनाय दांनाय बायदि बायदि रोखोमाव जों नुनो मोनो जेरै हाय बिथा आइजोफोरा फिसाफोरखौ माबादि जोथोन लानांगौ फिसाफोरनि फरायदोंना फरायाखै? फरायनाय बिजाब फरायनायनि फारसे माबादि बिहोमा होलांदों बेफोरखौ बिथांमोना गावनि फिसाफोरखौ नोजो जोर होबोगासिनो थानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा थिग बेनि अनगायै बा सासे आइजोआ ओ गंसे नखरखौ ओरैबायदि ओ सामलायलाङो एबा दैदेन लाङो जेरावनेखि बिथांमोना दाउ, अमा फिसिनाय जों लोगोसे गावनि आखाइजों दानाय लुनाय सि दानाय बायदि बायदिखौ जोङो जोंनि ओनसोल एबा हालामाव नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? थिग बेबादिनो बिथांमोना औ ओ दानाय लुनाय दाउ अमा जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों ओ सुफुंबोगासिनो दङ गंसे नखरनि आंखालखौ। नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? दा थिग बेबादिनो बिथांमोना गावसोरनि ओ आखाइजों आरजिनाय रां रुफाजोंनो बिथांमोना गावसोरनि नखरनि गथ' गथायनि फरायनाय लेखा फरायनाय बायदि बायदिफोरखौ दैदेनलांनो खोनादोंना नोंथांआ?
नंगौ नोंथां नांगौ खोनादों
जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बायदि बायदि फालांगि बेफार फालांगि खालामनायखौबो जों नुबोगासिनो दङ। नङा होमबा खोनादोंना? जेरै औ औ औ जोङो बे मैगं गं ओ फाननानै बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा? जोंनि ओनसोल एबा हालामफोराव बेबादिनो बिथांमोना बेफार फालांगि मैगंनि बेफार बायदि बायदि नुनो मोनो। थिग बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलफोराव जोङो ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नंगौ नंगौ खोनादों।
बेबादिनो जोंनि ओन्सोलफोराव जों ओरैबदि नुनो मोनो खायसे आइजोफोरखौ जोङो आइजोफोरखौबो आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खोनादोंना? जेरै हाय खोथिया फुनाय, माइ हानाय माइ गायनाय बायदि बायदि आबाद मावनाय जेरैहाय लेस्रा, आलु, जिंखा बायदि बायदि मैगं थाइगं मावनाय आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दङ। नङा होमबा? बिथांमोनाबो हौवाफोर बायदि ओ हौवाफोरबादि नआव जि जनानै थायालाबासिनो बिथांमोनाबो हौवाफोरजों समानै लोगोसे मावबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां
थिग बेबादिनो बिथांमोना खायसे खायसे ओरैबायदि आइजोफोर दङ जोंहा जाय आइजोखौ लेखा गोरों एबा लेखा गोरों आइजो महरैबो जों जोंनि समाज एबा हालामाव नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा? खोनादोंना नोंथाङा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बायदि रोखोमनि लेखा गोरों बायदि रोखोमै लेखा फरायनानै गेदेर गेदेर ओ रां ओ गोबां रां आरजिनायखौ जों नुबोगासिनो दङ जेरैहाय बिथांमोना साख्रि बाख्रि मावनानै नै नखर' सलायनायखौबो जों नङा होमबा? नोंथां खोनादोंना औ बेबादिनो बिथांमोनखौ खौ आरो खायसे आइजोफोरखौ ओरैबायदि जों नुनो थाङो खायसे बिथां आइजो मोना हारि एबा ओ थुनलाइ हारिमुनि थुनलाइ जौगाहोनायाव मुखुब जाना थानायखौ जों नुनो मोनो नङा बा जेरै हाय खन्थाइ लिर खन्थाइ रायथाइ सुंद सल सलमा बायदि बायदि लिरनानै बिथां आइजोमोनखौ हारि मुनि ओ खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
थाङोब्ला आइजोफोराबो गोबां जोंनि हारिमुनि फारसे खामानि मावलांनायखौ जोङो आथिखालाव नुबोगासिनो दं आरो गोदोनिफ्रायनो ओ खामानि मावनायखौबो जों नुबोगासिनो दङ। नङा होमबा दा थिग बे नोजोर होनो थाङोब्ला जोङो ओ आइजोआबो जनानै थायाखै होननानै आङो बुंनो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथाङा दा बेबादिनो दा नोंथाङाबो आरोबाव माबाफोर आंनो फोरमायनो हागोन नामा आइजो माहारिनि फारसे?
औ हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां औ। आयजो होनो अब्लाथ जोङो बयबो मिथियो ओ जेनेब्ला आइजोफ्रा दानि जुगाव जेननानै थाया ओ गोदोनि जुगाव जेनेब्ला आइजोफोरा गोबां बिदिनो लेखा फराफोराव ओ जौगानाय नङामोन। थेवबो जोङो बेफोरबायदि ओ खामानि ओ ननि खामानिफोरखौथ जोङो मावबोबाय थाखायोमोन। ओ दा दानि दिनैनि बे जुगाव औ दानि दिनैनि बे जुगावहा ओ जोङो आइजोफोरा नआव थानानैबा बिदिनो आपग्रेड जानाय खो आङो नुनो मोन्दों आरो। ओ जोंनि ओ नखर दानायफोराव गोबां बि दिनो ओ ओ समायसाफोर फैयो अब्लाबो जोंनि आइजोफोरा आइजो माहारि फोरा बेबायदि सिलाङो आरो सौसिलांनो नाजायो। आरो बिदिनो गोबां फिसायफोरखो हा मदद खालामो। औ।
औ औ औ नंगौ दा नों थांनिसिम आरोबाव मोनसे सोंथि सोंबावनो फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा दा जोंनि बर आइजोफोरा बैसागु फोरबोखौ मा बा रंजा बाजायै खुंफुंलाङो माबायदि रंजा खुसि दैदेनलाङो बैसागो फोरबोखौ नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ हागोन नों थां औ हागोन। बैसागु फोरबोआव जोङो ओ फिथा सावनाय लारु सावनाय बायदि सिना गोखा गोखै मेग गं बुथुम नाय आरो रंजानाय बाजा ए बेफोरबायदिखौ जोङो बैसागु उम
औ औ नंगौ
औ
औ औ
औ
नुनो मोनो दिनैनि बे दिनावहाय।
औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो दा औ खोनादों आरो मो नसें सोंथिबाव आंनिसिम ओ दा खासे आइजोआ ओ गावनि फिसाखौ एबा अ ना नोंथाङा?
अ औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय नों
औ औ आइजोआ एबा बिमाया गावनि गथ' गथाइखौ फरायनायाव माबादि थुलुंगा होनांगौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ खोनादों नोंथां। औ जोङो सासे बिमा जानानैहा औ गाव गावनि गथआ‌ ओ फोरोंलांगौ बेखो आङो बुंनोसानदों। ओ जोंनि नखरफोरावहा गोबां बिदि बिदिनो बर' नखरफोरावहा गोबां गथफोरा दिनै अख्रा जालांनो हमदों नालाय। ओ बिनिखायनो जोङो बिमाफोरा गाव गावनि औ गाव गावनि गथ'फोरखौहा एसे गाइद खालामनांगोन नोजोर होनांगोन। दिनै ओ गावनि गथ'आ मोनाबाय जेनेबा मोनाब बाय मोनाहालागै न'आव फैयाखै मानो फैयाखै आंनि गथ'आ माखा थांदों मा खालामदों सोरजों लोगो जादों बेफोर जों एसे बिमाफ फोरा नोजोर होनांगोन आरो फुं जानाय लोगो लोगो फोजा नांगोन जाहा होनांगोन लोंहो नांगोन आरो फरायहोनाय बेफोरबायदियावहा जोङो ओ नोजोर होनांगोन आरो गाव गावनि बिमाफ
औ औ थारैनो।
ब्ला ओ जोङो प्राइभेट स्कुलफोरावल' होनानैहा ओ लांलाय लाबोलाय खालामो बेफ फोरल' नङा आरो जोङो बर' मिडि मिडियाम बिमाफोरा एसे जे लांलाय लाबोलाय खस्थ' खालामनांगोन आरो अब्लानिया जोङो मोजां‌ फिथ थाइखौ मोननो हागोन।
थारैनो औ दा नोंथा थां जोंनि समाबो बारा सम गैला नङा होमबा?
औ नंगौ। औ नंगौ स
अ ह दा नोंथांजों गोबां गोजोननाय मोनबाय गोबां खोथा सावरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांखौ उनावबो मोनलायफिनगोन होननानै नङा होमबा?
साबायखर नोंथां साबायखर।
औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों।